थां
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो। नै नोंथां नै आं नि आबाद एसे मावनो नागिरोन आं बे आबाद फोथारावसो दंफैयो आं नोंथां।
मा आबाद बा नोंथां?
आं आबादाथ' नै दा माबा मावनो नागिरदोंमोनलै जेनेबा सिबिंफोर ओइजे आरो सबायाइफोर मावनो नागिरदोंमोन आं नोंथां।
अ बिदिब्ला बोरै आबाद मावो आंनो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन जागोन नोंथां। जोङो सि गिबियावनो मा खोन्थानोसै आंङो नोंनाव सबाय नङाबा सिबिं मोननैनि गेजेराव मोनसेनि सि सिगां खोन्थाग्रोसै आरो ना आङो। जेनेबा जोङो सिबिं खुयोबा जोङो मा खालामगोरनांगोन जोङो सिबिाङाथथ' जोङो मे सें बोथोराव गायग्रासो आ गायग्रा आबाद नालाय। बेनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन मेसें जोङो गिबियावनो जों हालौवगोना लाबाय जेनेबा जों। बिगानैसो नङाबा बिगाथाम सो जोंङो ट्रेक्टरजों हालौगोननानै लाबाय बि उाव हालौ खांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ हाखौ फोराननांगोन आरोना। एसे एसेब्लाबो फोराननांगोन हाग्राफोर थैनो थाखाय एबा उम हाग्राया गारनो मोजां जा जानो थाखाय जोङो हा लौनानै हाखौ फोराननांगोन बेबायदि हा फोराननायनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन जा हा-हाग्रा बै हाग्राफोरखौ जोङो लासै लासैनो ओ माइसा दांनाय बायदि जों मा खालामनांगोन बेखौ गारनांगोन आरो ना जों खासिनि फोरजों हनानै नङाबा जों आखाइजों खननानै जों बै हाग्राफोरखौ जों गारनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हाग्रा गारोबा बै हाग्राया जोंनि बे सिबिं खुबैनाय एबा सबाय खुबैनाय बैयाव जोंनियाव मा होनो जाहाथे गाज्रि खालामा बै बेगरफोरखौ बिनि थाखायनो जोङो आबादफोरखौ गाननांगौ आरोना मानो होननानै बुङो ब्ला जोङो बै हाग्राया गारोबा गाराबा जोङो बै सिबिं खुबैनाय सबाय खुबैनाया मा जागोन हाग्रानि सायाव जा थाबथाजोबगोन बे हाग्रानि सायाव थाबथायोबा हाग्रायाथ' माबायदि मोनथिखागौ जोङो माने रज'होनाय नङा आरोना जेरै जोङो हा मोनबासो बेयो बुस्थुफ्रा रस'यो जेरै बेगरफ्रा बेनिखायनो जों हारायाव गाननानै लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव जोङो टे-टेक्टरजों खननै बा खनथाम हालेवग्रोनायनि उनाव जोङो मोसौजों मा मा खालामनांगोन जोङो। मै होनांगोन आरोना मै होनाया जों मानि थाखाय होनांगौ जायो बेखौ बै हा माखासे हालेवनानै थालांनाय फिथर लुदामि लुदामा थायोना बे गिदिर गिदिर हादर बैफोर हादरखौ जों स समान खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ जोङो मै होलांनांगौ आरोना बिनि उनाव जों मै होखांनायनि उनाव जोङो सिबिं खुबैयोबा जोङो सि‌ बिंखौ हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनांगोन मोनसे मोजां बेगर एबा दाम गोसानि बेगरखौ जोङो बायनानै
जोङो लाबोनांगोन आरोना। सिबिङाथ' जों जोंनि थाखाय माबायदि गोनां बेखौथ' जों मिथिखायो सिबिं सिबिंजों जों बुहुद बुस्थु जों बानायनो हायो आरो ना जेरै जोङो सिबिंनि मेथाइफो एबा सिबिंनि थावफोर फेरेदनानै एबा माबा मोनसे खालामनानै जोङो जानो हायो आरोना बेनि थाखायनो जोंनो गोनांथार बे सि सिबिङा जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोबाय लाबोनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन जोङो बे आबादथिलि बे आबाद थिलियाव लाबोनानै जोङो खुबैनांगोन आरोना बै खुबैनानै खुबैखांनायनि उनाव जों आरो बेयाव मा खालामनांगोन जों मै होनांगोन बै मै होनाया जाहैबाय बेगर बै जों खुबैनाय सिबिं बेगरफ्रा जाहाथे हाजों मोजाङै गोरोबो गोरोबनानै मोजाङै रज'यो आरो
एम माबाफोर जेरै दाउसिन दाउलाफोर जानो हाया बेनि थाखाय जोङो माखासे खालामनांगौ मै होनाया मोजां आरो ना बेनि उनाव मै होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ सप्ताहनैसो नङाबा सप्ताथामसो जोङो नेनायनि उनाव जेब्ला सिबिङा रज'यो अब्ला जोङो मा खालामनांगौ बेयाव मोजाङैनो जोङो सिबिङा जाहाथे एम्फौ जाया बै सिबिंनि बिलाइफोरखौ बैफोर सिबिंनि बिलाइ बिलाइफोरनि थाखाय थाखाय जोङो एम्फौनि मुलि सारनांगोन आरोना जोङो एम्फौनि मुलि सारखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दोननोसै जेनेबा जोङो बे देरगमानि देरनायाथ' देरो जेनेबा जोङो मास मोननै मोनथामसो बेफोरबायदि नेनायनि उनाव बिबारनि बिबारनि उनाव फिथाइ जाबा फिथाइनि उनाव जोङो मा खालाम नांगौ फिथाइखौ मोजाङै राहोनानै रानहोनांगौ आरो ना बेयावनो जेरै फिथाइया रायोबा जोङो बेखौ लासैनो हानांगोन जेरै जोङो मेसिनफोरजोंबो हानो हायो दानि जुगाव मेसिनफोर दं जेरै माइ हाग्रा मेसिनफोर बेफोरबायदि दं आरो जेनेबा जोङो हाजिरा होनानैबो जोङो आखाइजों फुनानैनो नङाबा हानानै हाहोनो हायो हाखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ जोङो माबायाव लाबोनांसिगोन जेनेबा जोङो खल सिला जोङो नोङो मेसें बोथोरावथ' जोंहा सिला थाखायो खल सिला थाख माइनि थाखाय जों माइ मारा होनो थाखाय जोङो कलसिटआ थाखायोना बै कलसिटआव जों लाबोनानै गांसे जि जेनेबा जों जायखिया जों बिसिना सादर नङाबा माबा मोनसे स्क्रिन दोन्नानै बिनि सायाव दोननांगोन नङाबा प्लास्टिक प्लास्टिकआवबो दोननांगोन आरोना मानो होन्नानै बुङोब्ला बै सिबिङथ' गोरलै गोरलै जायोना गावना बे गेब्रुयोबा जोङो गोसारलायो बै जमा खालामनो थाखाय एबा हा हायाबो जोङो खस्थ' जोगोन सिथाराथ' जोंनो हा जायोना बेनिखायनो जोङो सिफोर बनानै दोनोब्ला प्लास्टिकफोर बनानै दोनोबा मोजां जायोना याव जोङो आरामसे मारा होनो हायो जों मोसौजों ज मारा होनो होखांनानै जोङो बै मोननाय बुस्थु जे फिथाइ जों मा जों सिबिं आबाद मावदोंना बै सिबिंखौ जों मा खालामनांगौ फोरानसननांगौ आरोना फोराननायनि उनाव जोङो हाथायाव फानहैनो हायो जेरै बेखौ जोङो मोजां बिबांनि दाम मोनो आरो जेरै जों महनावनो सारि हाजार पास हाजार बैफोरबायदि थाङो आरोना सिबिंआ मानो होननानै बुङोब्ला सिबिखौ दानि जुगाव बांद्राय मावला आरोना बे आबादखौ खालि जोङो जानो थाखाय न'आव इसे एनै खुबैबाय बेनो जाबाय आरो ना बैसागु बैसागुफ्राव सोरबा ओरैनो नेमनि आन्था जायो आरो सोरबा दमासिफ्राव लारु फिथा बेफोराव
गथा गथा मा होन मेथाइ बानायनो थाखाय जोङो बेखौ मावनानै जायो आरो नोंथां आंनि आंनिया बेनोसै नोंथाङा दा आंनो बे गय आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां गयजों लोगोसे आङो फाथैबो बानायनाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनिफ्राय सोलोंनानै लानो लुबैदोंबा आंनि रोंगौथिखौ आं नोंथांनो आंनि रोंगौथिखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथां आंबो गय आबाद मावनानैनो रायजो खुंगासिनो दङ जेरै गय आबाद मावनोब्ला बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा खालामनोब्ला नोंहा नैजि बिगासो हा थानांगोन आरो नोंथां अब्ला नोंहा से बोसोरावनो नोंहा जिबा लाख रां खामायनो हायो आरो आरजिनो हायो बेबायदिनो गय आबादखौ बोरै मावो जोननो होनोब्ला मा होनो आङो बेबायदिनो नोंथाङा सिगांग्रो हाखौ मोजाङै हालेवनानै लानांगोन आरो नोंथां हाखौ नोंथाङा दा मोसौ मोसौ एबा नांगोलजों हालोब्ला गोबां समनि मा खहा जागोन नोंथाङा बेनि थाखायनो नोंथाङा दानि बिगियाननि मुगानि आदबजों थाङोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आं नोंखौ खावलायगोन ट्रेक्टरजों हालौवनो थाखाय ट्रेक्टरजों मोजाङै हालौवनानै ओ दुब्लिफोरखौ मोजाङै साफा खालामनानै लादो आरो जेब्ला साफा खालामनानै लाखाङो अब्ला नोंथाङा जोंनि न'आवनो मोननाय मोसौनि खि हासार एबा ब्रयलार फार्मनिफ्राय नोंथाङा ब्रयलारनि खिखौ बायनानै लाबोदो बेबायदिनो बिखौ रायसनिक हासार होन नङा बियो न'आवनो बानायनाय बेखौ मा होनो नोंथाङा मोजाङै फेनलानानै होदो आरो आबाद थलियाव ट्रेक्टरजोंनो हालौ फानानै होदो बेनि उनावहाय नों ओ माखासे नोंथांनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय मोसौ मैसो बोरमा मानसि दुमसिफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा जेव्राबो होनानै लादो गोथार खाथा बेनि उनाव ओमहाय मा खालामदो नोंथांनोथ' नांगोन फुलि नांगोनना नोंथां बे फुलिखौ नोंथाङा न'आवबो बानायनो हायो एबा नोंथाङा बाजारनिफ्राय एबा गुबुन मानसिफोरनिफ्रायबो ला लाबोनो हायो आरो नोंथाङा जुदि रांखौ मा होनो सेभ खालामनोब्ला नोंथाङा न'आवनो बानायनो नांगोन आरो नोंथां न'आव बानायोब्ला नोंथाङा मा होनो होनब्ला बांसिन जायो जेरै न'आव बानायनोब्ला नोंथाङा बेबायदिनो बोसोर लास्ट गयखौ जोबथा गयखौ मा खालामनाय जायो ए से मोनहां गोरा रानाय गय खौ लानानै मा होनो ओ दोनफैनाय जायो आरो नोंथां हायाव गारलायनानै दोनफैयो बेबो मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ गिबि नोंथाङा जुदि सान्दुङाव गायगोनब्ला बेखौ सानदुंआवनो मा खालामनांगौ सानदुङावनो बे फुलिखौ गायनांगौ आरो गारनानै दोननांगौ गारनानै दोननानै एसे एसे जिगाब स्राय स्राय सारना होनांगौ बेनि सायाव बेनि उनावहाय नोंथाङा गिस माबायावबो जायो बिदिनो गिसियाव होनोब्ला खेंफोरनि गाहायाव जेरै खुमब्रा जोगोनार बेफोरनि गाहायावबो नोंथाङा बे फुलिखौ बानायनो हायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा जेब्ला फुलिया जायो अब्लाथाय नोंथाङा बे फुलिखौ जावखुनानै लाबोदो जाय जायगायाव नोंथाङा गयखौ गायगोन नोंथांनो बेनि थाखाय हाखर नांगोन आरो अ मा होनो हाखर हाखर गाय जावनानै लानांगोन आरो नोंथाङा बेबायदिनो सुबुंफोरनि मदद
मा होनो गुजि सेन्टिमिटारसो गोथौ हाखौ जावनानै लादो बेनि उनाव माखासे जानथाइ दोननांगौ आरो खाथि खाथि दान गयखौ मा होनो गायोब्ला नोंथांनो फिथाइखौ मोजां होआ आरो नायनायावबो गाज्रि नुयो बेबायदिनो बेनि थाखायनो नोंथाङा एसे गोजान गोजान गायनांगौ बेखौ थाब मिटारसो गोजानाव गायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां मोजां फिथाइ होयो मा होनो बियो जों खोथा नङा बियो बिगियाना फोरोंनाय आ आदब खायदासो आबादारि बि-बिफाननि बिगियाना खिन्था हरनाय आदब खायदा आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा गयखौ गायोब्ला हाखर खुरनांगोन। हाखरखौ नोंथाङा मानसि गोजावो गोबां सम लायो आरो। बेबायदिनो मेसिनजों खुरग्रा खारबाय गोदानाथ बे मसिनजों खुरोब्ला दसेनो थाब थाब जायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा बेबादि गायलायनानै होदो जेब्ला गायखाङो हाखौ मोजाङै एसे गुरैहाय मा खालामना होनांगौ गानानै इ होनांगौ आरो माने मोजाङै फबना होनांगौ नङाब्ला मा जायो दैया हाबोब्ला बै रोदायाव दै मोनबाय थायोब्ला रोदाया मा जायो बांद्राय दै सोबोला गलिनि गयनि बिफाङा थैयो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा गयखौ मोजाङै राहा ला माबा दो जोथोन लादो जोदोन लाखांनायनि उनाव नों
नोंथाङा
ब्रै एबा बा बोसोरनि उनाव नोंथाङा आबुं फिथाइ मोननो हागोन आरो नोंथांआ। बै गय फिथाइखौ आबुं फिथाइ मोनोब्ला आ मा जागोन बेखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हागोन आरो नोंथां। ओ खामायनानै नोंथाङा मा खालाम नो हागोन बेबायदिनो न'खर सलायनो हागोन आरो। आरो गयजों लोगोसे नोंथाङा गयनि खाथि खाथियाव मा खालामनांगौ फाथै हो हो फा होफानो हायोबा फाथै गायनानै नोंथाङा रां आरजिसिनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो आङो फाथैबो गायफायो आरो। फाथै फाथैजों गयजोंथ' जोंनि नागार हायै मोनसे थाफानाय आरो, जों आलासिफोर बरायनो थाखाय जोङो गय आरो फाथैखौ जाहोनाय जायो आरो नोंथां। बे बेबायदिनो जोङो आलासिखौ बरायो। बेबायदिनोसै नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै।